औ उम मा खालामदों
नै उन्दुबाय
दानो आयदै सागुलुंजोब्बाय मोदोमफ्रा
आयदै आंना आदै फारसे जाला
फारसेजोंल साथारो नामा
अ बेे फार से एथ' बोलो होनायालाय
जागायनिफ्राय जोबजासिम फारसेजोंल' उम उम मा ओंख्रि जाखो
सबाय बिमा भाजा दाउदै भाजासो
हाब भाजा गोजाया नामा
उम ओंख्रि गैया
अह
नोंसालाय मा जाखो
दालि जहल संबाय ओमफ्राय बैयाव लाङि सानाय दंमोन ना दैयाव
ए नोंसो सादों
ओहो बख'नानै लायदों सयथासो मोन
उ मालायनि होनायखौ बख'ना जाहैयो औ सिदे
औ बाथोन जाफैबाय
दहायो लांदों खोमाथ जाबुरजा
उम दहायो बावाखै जोंङो बे जोलुर गेलेनो नागिरबासो लांफैदों
उम आं जों थांबा नुखादां जा बुरा
फुंङावबो बेलासियावबो मोनलाङो मालाय
उम नोंस्रा थाब सिखाराना फुंङावनो माबानांगौरा
ए थाब थाब सिखारबा मालाय मालायनिखौ एफा बेयो फुङाव लायबाथ मालिक मोन बे मालिकआ मोनफैयाबा एकदम सनन्देह खालामथारगोन ना
उम नोंसो बाथोन जानो मोनगोन ना फुंङाव
मोनो मोननायालाय। नायफैयो सानसुआवबो खनसे बेलासियावबो फुंङावबो।
उम
नायफैबाय थायो फुंङाव दहाय बारा मोनलाङाखै फुवासेसो जागोन जागौमोनदां।
बेलासियाव मोनदों।
बेनिखौ नुहुरासै जों जोलुर गेलेदोंमोन।
नुदों जोङो। फैबा।
दिनै जोलुर बादायलायनाया बिरखांना आदै बेलथायगुलायबाय। ओहो औ
गय
औ
दा मा खामलामदों बिलाय।
दङ। बेवनो एसे बानायलाबायबाय। हमथालाबायनानै।
ओमफ्राय नों मानो नाम लाखो।
अ है खनसे खनैखो अरजानाय नङा बे
बावदों।
आंबो मिनिफ्लांबाय थायो।
उम अरजाया एसे फिसा फिसौआ।
उम जाखायो आंनाथ'
उम आरो बै सासेजों रायलाय मोनबावनांगौ इयो गासैनिबो नाम लाजोबो।
उम
ओह औ। उन्दुजोबबाय न'नि मानसिफ्रा।
गुजोबबाय।
आतसा
जिसे बाजिलाय लांसै।
ओम मालाय जानबुङाव खेला गेलेगासिनो
उम
गासिबो गेलेजोबदों जायैनि सिगांबो गेलेयो। हा
जोबथारसिगोन नामा नोंहासो।
जोबालै नांबावगौ। माबाया जो सिगोन र' बे माबायानो जोबसिगोन बारा गोबाव गैला सानथाम सानब्रैसोनि उनावनो जोबैनो हासिगौ।
बियो दा?
उम मोन औ दाख्लैनो मोनसे लाइजाम फैदों।
अ होमबालाय जों सानसेयावनो जेस से हायो एसे बादायनांसिगोन।
औ बारा गोबाव गैला आंहा एसे मोनजाबावबाय आरो
बेसेआ?
से रोजा।
ए
दाख्लै स्निजिब्रैल' हाबबायब्रा।
कन्द' जौसे।
आदसा होमबालाय एसे थाब थाब रायलायदोसै नोंहा।
उम गाबोन फोजोबगोन र' आं। सानसे। औ फुङाव उम।
मोसानाय जायगाया गाबोन नायफैदो माइ गायजालायसिगोन।
नोंसोरो बार माबानानै गेलेनानै दहायनो बिदिखामोन गेल गेल गेल गेल।
बे गेजेरजों गारि माबा सोफैनानैनो माबा जादों हाब्रु जासिनदों।
उम गारिखौ इयावनो दोनबानो जायो मोखाङावनो।
उम अ गारि सोजाथावैसो जासिगोन गारियानो थाब थाबाय थानायसो जासिगोन र'।
बै लामाया मोजां जालायबा आरो एबार सिङा गाज्रि जालायबाय उल्थां बाल्थां।
गाबोनथ' आमथिसुवानि होबावगोनसो जोंहा।
ओम माबा बादि।
जोलुर गेलेबावगोनसो गाबोन बो।
अखा हानानै जालालै सासेया गन्थं जिनाया आरो जिसि
खर' फिस्रोसो लायनानै खम जोदों बे आसोला।
हाब अखा हाबोथारलायबाय नै‌
ओम
दिगदारसो सब समाय अखा अखा अखा जाथारबाय ओरैजाय फुङाव नै दा होबोथारलायबाय अखाया हाबोगासिनो
ओं
एकदम बोथोरानो बेनो जाहैबाय माथो होनबावनो ओम माइ गाइया नोस्रा
माइ गाइया
बिदिसो हाजिरा गाइया नोंहा
गाइफेरा हाजिरा होननायखौनो
इ माइखौनो गाइफेरनो मोनगोन ना मोनाखै जाखो होनबा
मोनबाय मोननाया
गोदो होनबावो नामा नोंफोरखि गोदोनि मानसि
आया गोदो ब्रा
गोदोनि होनलाय बावथार
साननै गायदों थैखां थांखां
साननैलआवनो थैखां थांखां
आइयौ जिरायनो हालायलायि
नै आंहा बे मोसानाय जोब्बानो नआव थांनांसिगोनसो खोथिया जाबायसो खोमा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
जोबजासिम
ओं
ओरै बिदैयाबो दस्रायाव थायोना न आदिसो गायोलै जोंना
गायग्रा गैला आं गय गायलाबायजोब थारबाय। अभिशेक बुरजा गैखायामोन ओमफाय बेयावनो गय गायबाय दा गैला गायग्रा दैयाबो ओरै हाजोनिफ्रायसो फैयोना दैया ओरै जियानिलङा दैया ओरैबायदि जोरा जोंथिं गोदोहाय जोंथिंथ' बे बेदर गोसोम दारि बुरजा बेफोरसो था दङमोन ना जोंथिं
ओ
नसे थामजि बोसोरसो सिगां
औ।
बिदियावहाय बैसोरो बेदर गोसोमफ्रा माबायोमोननो फुजा हैयोमोननो बेयावहाय एगदम दैलां बोथोराव आरो दै हाजोनिफ्राय दै लाबोनो
ओम
ओमफाय दाना दाथ जोंथि ओरै बाथामबो ओरै दंफां खुलुंबाबो ज थाबाय नालाय
ओ
ओरै माइ गायग्रा फ्राबो एखे ज बाथामबो ओरैजाय सानजा मोखांजानानै खुलुमग्राबो माखासेफ्रा फोथाया फुजा होनांगौ होनोमबाबो फोथाया माया नङाबा दैया बार मास जोबा ओरैजा खरआव
उम
दैया थाबाय थायो मेसें बोथोरबाबो नालायलायो बे दैयावनो ओमफाय सय बोहैखायो खरआव ओमफाय ससेनिफाय मा जायो एकदम जेबो गुदुंबो नुवा जेबो नुवा दायरेग दायरेग माबाजायो सिङावसो हाबलाङो दैयानो
ए
नङाबा दैया बेयावनो ना लायलायो मालायो मेसेंबाबो बोरै बिदिजाखोथाय हा
मा मैया मैयाबिलाय
निसाम
अखा हाबायदां
औ अखाहाबाय
उम
दाना बिदि अखा बुरजा हाबाल दै फैसै। बिदिनो साननै गाहाम ओ जों हाजो खराव अखा हाबाय थाबा बिदिनो थायो आरो एखमबा सबथानै सबथाथाम गाहाम ओमफ्राय बिदिनो माइ गाय आं नायावबाबो थायो दैलां बायबाथाय गैला लाय दैया
उम
खरआवनो हारसिंनो रानफैजोबो
उम
आसरिदसो
हो हाबायलै
हा
अखा हालायबाय उम
हाबाय ओरैबोनै इथिंजाय सेंफिनलायबाय
फैलायबाय
ओरै दावखोखादोंसो अखाया
बेबायदिनो बेजोंनो माइ गायनांगौ नोंसिनिजोंबोथ अखाजोंनो बांसिन जायो दा अखा दैैजोंनो दंङ जाम्फै
हा
हरै दै सोनो बिदि माबायानो गैया जेबो
मागैया
बे जाम्फैफ्राबो बिसोर बोनो हायाना माजों बोगोनो औ माबायो गोजान गोजान जाथारानो हाया
ओंखायनो अखा हादैजोंना
थाय माबाला
जोंना बेनो दंग मोनसेयानो गामि गामि दसथासो गायो खोमा बे दंग मोनसेजोंनो
मारै बोयो एथ गोलाव गोलाव लाय
मिथिया ए जोंना ओरैब्रा जोंना एकदम जोंथिं हाया ओरैखाना मालाय गावबाागाव ओरैनो सिदा सिदा जाखायोना ओरै न थाबाय डाइरेक्ट बिनि जोबजासिम बै हा खरसिम बिदिफोर थालायबाय खेबसेनो थमब्लेट थमब्लेट
हाखर जावनाय थाखायो
हाखर माने दंगआ जामफैफ्रा ओरैनो नगुदिजों थाबाय दा ओमफ्राय बे न बिथथायावहाय गय बागान थाबाय ओरै न बिथा खालामाय माइ जोंनिथिं दंगनिफ्राय ओरै दंगआव फिसा दुबलियाव माइ गायग्रायाव गावबागाव बिदि एफा गोजान गोजानद जाया जानायालाय बेवनो ससे बारि ससे न ससे गायग्रा बिदि जायो बेंथिं बांसिनानो ओरैजायसो माबासो सुबवा सुबा थानाय जायोना ओरैजाय बांद्राय मानसिनि नफोराव लुनायफ्रा ओरैजाय निया
नै जोंना जासिनामा
जासिगोन अखा सेंबाय दा
औ
आदसा दे समा जाबायबालाय आंनाव मबेलनि
दे
दे दोनथ लायनिसै ओमबा